बा नोंथां
औ नोंथां औ
औ नोंथाङा आंजों दसे सम रायज्लायनो हागोन ना
औ नोंथां ओ सम दङ दे सावरायजागोन
औ ओ दा बिदिनो जोङो ओ बर'नि दोरोङारि रंजानाय फोरबोफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै नङा होमबा नोंथां
औ नोंथाङा सावरायजागोन दे
औ ओ जोंना बे ओ बैफोरबो जायफोर बैसागो रंजालि बैसागो नङा होमबा औ बे बैसागोआव जों बर'फोरनि मा बैसागोआ मोनसे एंगाराहायै आंगो फोरबो आरो नङा होमबा नोंथां औ औ बेबायदिनो ओ आं गिबिनिफ्राय नोंथांनिसो फोरमायलांसै सै
औ
बेबायदिनो सैथ्र दाननि जोबथा खालारनिफ्राय जोंना मा ओ बैसागुआ जागायो आरो नङा होमबा नोंथां ओ सैथ्र' दाननि जोबथाखालि माने औ बै दिनखालि माने जोङो मा ओ बेदिनखालि बायदिनो आरो जोबथा खालारखालि जोङो मा मोसौ बैसागो जायखौ जोङो बुङो मोसौ सबबबिसागो नङा होमबा नोंथां बे बे सानखालि जोङो औ लाव -फान्थाव, हालदि थाराय दिग्लिथि बेफोरबायदि
औ।
बेफोरबायदि मुवाफोरखौ लानानै जोङो मा मा सुनाय जायो। बेबायदिनो जोङो मा मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो नङा होमबा? मोसौखौ औ मोसौखौ जोङो बिदिनो हाखौ हरबा दंग' बा दैमा बेफोरबायदियाव थुखैनो लांनाय जायो आरो। बेनिफ्राय जोङो जेब्ला मोसौखौ। औ थुखैनो लांनायनि आगोल जोङो बेबायदिनो सारायनि बा ओ फोथानि बेफोरबायदि हांगारखौ जोङो मा थाव गुबैजों लागायनानै जोङो बहाय थाब फोन र्रुाय जायो आरो नङा होमबा नोंथां औ। बेबायदिनो फथा फोनखांानानै जों मोसौखौ होयै होयै लांनानै जोङो मा उम। बिदिनो थुखैनो हाखराव लांनाय जायो आरो।
औ।
जेब्ला जों मोसौखौ थुखैन अब्ला जोङो बेहाय मोनसे मेथाइ रोजाबनाय बायदि जोङो होननाय खोनायो आरो नङा होमबा? जेरै लाव जा फान्थाव जा नोंसोर जागोन मा होनो बे ओ। बेफोरबायदिनो मोनसे मेथाइ रोजाबनानै जों मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो। बेनिफ्राय जोङो मोसौखौ खायसे उदाङैबो हेगारना होनाय जायो बे दिनखालि आरो खायसेबा दुरुं गोदान लागायना होनाय जायो आरो। बिनिफ्राय मोन मोन मोनाबिलियाव जोङो मा बे मोसौनि गोजाम फागाखौ जोंङ गारनानै मा गोदान फागाजों खानाय। औ बेबायदिनो मोसौ बैसागो खालि जोङो मा गोखा गो खै बिदिनो बायदिसिना ओंख्रिफोरखौ मा खांनानै बा खानानै खाबथिंनानै जों अमा बेदर फोरजों एवनानै जानाय जायो आरो नङा होमबा नोंथां? औ बेबायदिनो गोखा गोखैनि ओंख्रि खानायनि गेजेराव आं मोननैसो बेहाय ओ मा मा ओंख्रि बेखौ जोङो गोखा गोखैनि हिसाबै जोङो मा जानाय जायो बेखौ आं थांनो मोन्नैसो ओंख्रिखौ बुंना होनो सानदों बेफोरनि गेजेराव जोङो मा खान्थाल थाइजौ थास'फोर थालिर फस्ला आरो थास' बिसं बिदिनो मायसुन्द्रि फुंखा माथि गालदाब मा होनो हांसो आफा खिफि बेन्दों। दिंखिया बेबायदि। गोबां रोखोमनि जोङो बेहाय मा गोखा गोखै हिसाबै जोङो मा खााबथिंनानै जोङो एवनानै जानाय जायो आरो बेनिफ्राय बैसागुनि एसे खालार खालि आरो जोङो मा गोदो जों बे खालि खायसेया न'खर न'खर मा फुजाबो होनाय जायो आरो नङा होमबा नोंथां?
अ।
औ औ बेफोरबायदिनो ओ ओ बाथौआव आलारि बाथि सावनाय जायो बा बाथौआव जों मा गोदानै गायसननायबो जा नुनो मोनो बेबायदिनो जोंहा से खालार खालिनो जोङो मा गेदेरा उन्दैखौ ओ मान होनाय आरो मा उन्दै गेदेरा उन्दैफोरखौ अननाय जोङो बा नुनो मोननो आरो ओ बेबायदिनो जोङो जोंनि नखरनि जा गेदेर गोलाव दं बे बेफोरखौ जोङो मा उन्दैफोरा खुलुमस्रांनानै मा बिदिनो बोर लानाय जायो आरो बिदिनो मान होनाय जायो औ बेनिफ्राय बेबायदिनो नैथि खालार खालि बैसागोनि नैथि खालारखालि जोङो मा बिदिनो गामि गामि मागिनो रंजानो बा मोसानो ओंखारनाय जायो आरो ज' ज'नो बिब्दिनो गथ' गथायफोरा गुबुन हानजा जायो आरो बोराइ बेन्थ'फोरा गुबुन हानजा बा सेंग्रा सिख्लाफोराबो गुबुन हानजा जानानै जोङो मा गामि बा गामि खाथि खालानि गामिफोरावबो जोङो मा रंजा रंजालि बैसागो बा रंजानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो औ दा बेबायदिनो जोंनि बर'फोरा गोबां फोरबो दङ नङा होमबा बेबायदिनो जोंनि बर'नि गेजेराव जोङो ओ मागो फोरबोखौ माबायदियै बा जों माबोरै जों बर' फोरा मा खुंनाय जायो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना खोनादों ना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथाङा खोनायाखै नामा
औ औ खोनादों बुंलाय
माने जोंहा फोरबो होनब्लाथ' जोंहा बैसागो फोरबो बेबायदिनो गुबै फोरबो हिसाबै जोंहा बैसागु फोरबो बा मागो फोरबो बेफोरबायदि गोबां फोरबो काति फोरबो बेफोरबायदि दङ आरो ना
औ औ नंगौ बेनि गेजेरावनो आं दा नोंथांखौ मागो फोरबोखौ एसे बुं फोरना होनो थाखाय खावलायदों
जोंहा मागो फोरबो होनब्ला जेरैहाय जोङो मागोआव माने गोबाङानो माने मागोआव आलासि दुमसि जानाय बा बेफोरबायदि फिथा जानाय आरिखौ जों फालिनाय जायो आरो ना
औ
जेरैहाय जोंहा बे मागो फोरबोनि बागै आं नोंथांनो एसे फोरमायना होनोसै जिहे जिहेथु जोंहा बे मागोआव माने बेफोरबायदि हुदा दङ आरो ना जेरैहाय
औ औ
आलासि जानाय बा फिथा जानाय बे बे खालि जायखिजाया जोंहा बैसागो बे बैसागोआव जों माने गुबैयै माने जोङो बेलागुर सावनाय जायो आरो फुङावनो सिखारनानै ना
औ औ नंगौ
जोंहा बे भेलागुर सावनाय भेलागुरखौ जोङो बा बे भेलागुर सावनो जायैनि सिगांनोबा जोङो बबेबा हाबा जिगाब बा बेबायदिनो माइफोरनि हाखान्दा नारा बेफोरखौ जोङो माने हाहै हानानै लाबोनानै माने बेखौ जोङो मोजाङै भेलागुर सावनो थाखाय थियारि खालामना दोनफैग्रोखानाय जायो आरो ना
औ नंगौ
बेनि उनावहाय जोङो जाय दिन खालिहाय जोङो भेलागुर सावगोन बे दिनखालि माने जों फुङावनो सिखायनानै बा बे खालि बुङो जे जोङो फुङावनो सिखारनांगौ बा दाउखा नुवालासिनो सिखारनो जोंहा बेफोरबायदि गोदो गोदायनिफ्राय नेमखान्थि थि बा हुदा दङ आरो ना
बेबायाददि बुंनाय बा जों बे बे सानखालि मानो जोङो। फुङावनो सिखारनानै बा जोङो दुगैस्रां लोबस्राङै मोजाङैनो जोङो। बे दिनखालि माने जोङो फुङावनो सिखारनानै बेलागुर सावनाय जायोबा जोङो बेखौ बा सारिथा बा बेबायदिनो ब्रै बाजि बा बाजिसोआव जों फुङावनो खमसे खोमसे सिखारनानै बेलागुर सावनानै बा बेयाव ससे अर सायनाय बा बेफोर बायदि हुदा दङ आरो जोंहा ना?
औ नंगौ।
बे सानखालि जोंहा आरो गोबां माने। ओ बे मागो मागो मागो फोरबोजोंनो लोब्बा लाना जोंहा गोबां गिदिर गिदिर मन्दिरफोरावबो। फुजा आरि जानाय जों बेफोरावबो जों खायफा खायफा सुबुं सुबुंफोरा माने गावनि ओ गो-गोसो एबा गोसोखौ जेनेबा मोजां मोननो एबा मोजां गोथारसि लाखि बिनि थाखाय माने गोबां मानसिफोरा माने गोबां मन्दिरफोराव थांनायबो जायो आरो ना। ओ बे सानखालिनो थांनाय जायो आरो बेनि आरोहाय जोंहा बेनि उनाव बेनि बेफलाव गुरसावनायनि सानसे उनाव माने जोंहा फिथा जानाय आरि जायोबा जों फिथाखौबो बे मागोआव गोबां रोखोमनि फिथा सावो जेरै जोङो फिथा लावदुम बा फिथा एन्था सिथा सिथाव बेफोरबायदिनो जोंहा लारु लादुफोरबो बानायनाय जायो आरो ना गुरु बायदि बायदिसिना जोङा फिथाययाव जेरै सिबिं बेफोरबायदि होनानै सावनाय जायो आरो
औ बे लादु औ बे मा होनो फिथा लावदुम होनो नङा होमबा फिथा लावदुम होनबा एन्थाब बेफोरखौ ज मानिफ्राय बानायनाय जायो मा माइरंजों
औ नंगौ थारैनो जोंहा जेरै जोङो बेफोर फिथा लाव दुमफोरखौ बुंनो थांबा जों गुबैयै ओरै माथा बा बेफोरबादि ओ माथा दोबाबो जायो आरो ना बेफोर फिथाइया रावदुमफोराहाय बेखौ जोङो।
औ आं खोनानो मोनदों लावदुम फिथाखौ जोङो मा जोसानिबाबो। जानो साबसिन जायो आ नै औ।
औ बि बिदि मिथिगौ औ मानसिफोरा फोरमायो बाबो बाद जोङो बेखौ नोंनि गोसोबादि नोङो बेफोर बायदि सावनाय जायोबा औ जोङो आथिखालाव माने गुबै जोङो दा गोदो गोदायथ' जोङो खुरैजोंनो सावोबा जोङो जुदुनि दैहुनियाव जोङो हिस्रि बेफोरबायदि खाथिनानै जोङो दै दैखौ ग्लब ग्लब गोदौ होना बेफोर बायदि गोदो गोदाय समाव जों आजैयाव जौ मनिसनबा जों बेफोरबायदिनो सावनानै जाबोदोंमोन आरो ना?
औ नंगौ।
नाथाय दा आथिखालाव जोंहा कुकारनि जेरै खर'आदि थङा गयो जों बेफोर बायदियाव माने जोङो गोबां सावग्राफोरबो दा फानो जे बाजारफोर बेफोरखौ लाबोनानै गुबै माने बेफोरदि सावनायखौ जों आथिखालाव नुनो मोनसै आरो आथिखालनि बा फिथा सावग्रा बांसिनै बेबादिखौ नुनो मोनसै आरोना जोङो बेबादिनो सावनाय जायो आरो बेजों लोगोसे। जोंहा जेरै जोङो बेयाव सिबिं होयो बा खायफा गुरु बा बेफोर बायदि नालें नखरारि सुरखिनानैबो जों बेखौ एसे एसे होफानायखौ नुनो मोनो आरो ना।
औ।
बेजों लोगोसे जेरै एनथाबजों एनसाबखौ माइब्राफोरनिफ्राय जों खालामनाय जायो आरो बेयाव बेहाय सिबिं बां होनाय जंखौ म खालाम बा बेयाव खायफा संख्रि बा सिनि बेफोर बायदि गलाय गलाय मोन्दो खालामना होनाय जायो बेफोरबायदिनो जोङो। फथाखौ सावनाय जायो आरोना जोंहा आरो बेजों लोगोसे जोङो बेजों लोगोसे जोङो फिथा सावनायखौ आरो जोंहा बेखौ गुबैयाव माने फिथाखौ जाग्रालासिनोबा बेफोर गोथैबाोदिनो नोङो गोदो गोदाय माने आजै आजौब्रा। माबाफोर न'खराव सुबुंफोर थैनायफोर होनबा बेफोरबादि जोंहा बावनाय बाउनानै दोननाय बा हुदा दङ आरोना ओ जेरै जोङो बेजों बावउनायजों लोगोसे जोंहा जौ सेरेब जुमाय बेफोरबायाददिबो जोङो बाव फानायखौ नुनो मोनो आरो ओ बुंनो बे बुंनो थाङोबा जोंहा बे मागो दाना जोंनि थाखाय जोबोरैनो मोजां मोजांबा जों बर'फोरा गासैबो फालिनाय जायोबा जों बेयाव जोंहा सि दुमसिबा गोजान गोजान नि आलासिफोरखौबो जोङो आलासि जानो फैनाय बा बिदिनो जानाय लोंनाय हुदाफोरखौ खौबो जोङो बे मागो दानाव खालामनायखौ नुनो मोनो आरोना
औ औ दा नोंथाङा मागो दमासिनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायना होनायनि थाखाय ओ नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय दा नोंथां समाबो जाबाय ओ फनखौ दोन्थ'नोसै ना औ दे गोजोन्थों